नोंथां खुलुमबाय औ नों थांनो आङो कल खालामनायनि जा जाहोनानो जाहैबाय आङो नों बिथांजों फिथाइ सामथायाइ जोंनि जायगायाव मा मा मोनो बा जों मा मा जायो बिनि बागै सावरायनो होननानै हरदों
औ
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला आङो गिबियावनो नों नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों जोङो गोजां बोथोराव नोंसोरनिथिं मा मा फिथाइ मोननाय जायो? आरो गोलोम बोथोराव मा मा फिथाइ मोननाय जायो नोंसोरनिथिं? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
गोलोम बोथोरावहाय ओ खान्थाल थाइजौ ओ सुमफ्राम बेफोरबायदिनो ओ द्रागन
औ
स्ट्र'बेरि बेफोर बो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइखौ जोंनि बिथिंजाय मोननाय जायो
औ
आरो गोजां बोथोराव होननानै बुङोब्ला नारें जुमब्रा नारें खमला ओम सुम फ्रामफोराथ' ओ गासैबो सिजोनावनो मोननो हायो सुमफ्रामफोरखौहाय बोथोरावनो थायनायखौ नुनो मोनदों आङो बेनि अनगायैबो बिला थि बैग्रि बैग्रि बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोंनि बिथिंजाय मोननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ
औ बेनिफ्राय नोंथांमोननि जायगायावथ' फिथाइ सामथायाइखौ गोबाङानो मोनो ओमफ्राय नोंथाङा बिफांफोरखौ जोङो बोरै बोरै गायो नोंथाङा एसे फोरमायलायनो हागोन नामा जों जे बैग्रि बिफां गायो बिलाथि जि बेखौ जोङो गिबियावनो बोरै गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओम बैग्रि बिफांखौ माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो दखानफोराव गलाफोराव थांनानै बेफारिफोरनिफ्राय फुलि फुलिखौ लानानै फैग्रोनांगोन अ बेनि उनावहाय ओ फोथाराव फोथारखौ मोजांसे साफा हाग्रा हाग्राफोरखौ साफा खालामग्रोनानै बेनि उनाव ओम बैग्रि बैग्रियावथ' हाग्रा बारिबा जानाय नङा नालाय ओ जाबोर जुबोर थोबसेबो थानो मोननाय नङा बेफोरखौ साफा खालामनानै हाखौ गोजौ गोजौ खोनानै बेवहाय बैग्रिखौहाय लारि लारि गायनानै होनांगोन आरो बेखौ जोबोरै नो थोन लानांगोन बे बैग्रिखौ गायखांनायनि उनाव जोथोन लायै लाबाय थानानै मास मोननै मोन थामसोनि उनाव जेब्ला बिबार बारो अब्ला बेनि सायावहाय जोङो नेटखौ सोंनानै होनांगोन अ मानो होननानै बुङोब्ला बैग्रि बैग्रि फिथाइखौ दाउफोराहाय गोबां गोबाङैनो जायोना? बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो नेटखौ सोंग्रोनांगोन बेनि उनाव फिथाइया थाइबाथाय जोङो बेखौ खानानै गलाफोराव फानहैनानै गोबां रां आरजिनोबो हागोन न'आवबो जानो हागोन बेफोरबायदिनो जोंनि बिथिंजाय बैग्रि बैग्रि आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नों दा
ओ नों नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि मा मा बिफांखौ माबायदि आदबजों गायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां दंफां बोरै गायो होनोब्लाथ' जोंनिथिं ओ गोबाङानो बैग्रिखौनो गायनाय जायो आरोना जोंनिथिंबो नोंथाङा जाबायदि बुंबाय बैग्रि खौ गायो बेफोरबायदि आदबयैनो जोंनिथिंबो गायनाय जायो। आरो जोंनिथिं न'खर न'खरै थालिर दंफांबो गायनाय जा यो आरोना नोंथां औ थालिरखौ बोरै गायो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो थालिर फिसा फुलिखौ न'निफ्राय बा बायनानै ब्लाबो लाबोनाय जायो । बिनि उनाव जोङो बिखौ हाजों एसे हासार गोबोर हासार होनानै गायनाय जायो आरो ना गोजौ गोजौ एसे खोस्रोनानै थालिरखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ थालिरखौ एसेबांहाय जोथोन लायाब्लाबो जायो मानो होनबा थालिरा हारसिङैनो बारायखायो नोंथां । औ नंगौ आरो नोंथांनाव आङो मोननैसे सोंथि सोंनो सान दों ओ जोङो जे रैमालि जायो बा आनार'स बिखौ बोरैहाय गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ।
औ
रैमालिखौ जोङो ओ रैमालिनिथ' फुलि नांलाया जोंनो ओ जोङो बाजार फोरनिफ्राय थाइसे रैमालि बा थाइनै रैमालि बायना लाबनायखौ ओ बेफारिया बायना बायना लाबोनानै जोंनो फानफैनायखौ जोङो बायनानै लाबोनानै न'आव जायोब्ला बेनि फिथाइनि सायाव जे जा रैमालिनि बिलाइ थायो बिलाइ बिफां उम उम बिलाइ बिजौ रखम मदद द' बेखौनो जोङो ओ गाय होब्ला बेनो बिफां बेनो बिफां जानानै बेनो फिथाइ थायनानै आरो बेनो बारायलांबाय थायो ओ रैमानिखौबो बारा एसे ग्राबहाय जोथोन लालायनाङा ओ ओरैनो जोङो दा ओ गय बागानफोराव गयनि गेजेर गेजेर बे गायनायखिनिखौ साफा खालामनानै गायना होबानो बेखौ बोसोरसे बोसोरसे बा देर बोसोरफोरनि गेजेरावनो ओ जोङो फिथाइखौ मोनजानो हायो आरो। बेवहाय बारा आदब खायदा गैया। ओरैनो सरासनस्रायै गायना दोनबानो ओ फिथाइ थायो आरो मोनजायो। बुरजायै आबाद मावोब्ला जोङो बेखौबो ओ फाननानै ओ गोबां रां आरजिनो हागोन ओ जोंनि बिथिंजायथ' बारा एसेबांहाय बिदि बुरजायै गायनायखौ नुनो मोना न'आव जानो आन्था बेफोरबायदि गायो आरो बारा एसेबांहाय बुरजायै गायनाय जाया।
औ नोंथां।
औ। ओ बेनि अनगायैबो ओ दा बे गरम बोथोराव मोनना गरम बोथोराव मोननाय खुसेर खुसेर आबादफोरबोथ' थायोना नोंथां। अ बे खुसेर खु सेर आबादखौहाय माबोरै गायो नोंसोरनिथिंजाय नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां खुसेर होनोब्लाथ' जों खुसेरनिखौबो ओ जों जा हा न'आव गैयाब्ला जों हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो लाबोनानै जा बिजौ मोनो खुसेरनि औ जों बि औ लाबना गायफैनानै जों दुब्लि हाखौ मोजाङै हाग्राफोरखौ एवस्रांनानै लाग्रोनायनि उनाव जोङो बिखौ गोजौ गोजौ हा खोनानै खुसेरखौ थुनानै होनाय जायो आरोना औ। बिनि उनावनो खुसेराबो बेफोरबायदि बांद्राय आदब खायदा जों गायनाय जाया आरोना बेखौबो गायनानै ओरैनो फुनानै दोनोब्लानो बेयो हारसिंनो दै मोनोब्लानो हारसिंनो बारायनानै बुरजा जानानै फैयो आरोना। बिफोर ओ औ। गरम बोथोराव जानो थाखाय जोबोद मोजां जायो आरोना।
औ ओ जानायनि अनगायैबो बेखौ ओ रुजुसबनानैहाय दा गोबां मानसिफोरा ओ जों जेरैबायदि स्कुल, कलेज बेफोरनि खाथियाव बेनि रोसिखौ फेरेदनानै फाननायखौ गोबाङैनो नुनो मोननाय जादों। दा सान्दैयाव। ओ नोंथाङा बेनि बागै मा बुंनो सानो?
औ बिनि बागै बुङोब्लाथ' ओ गोबां मानसियानो लोंनाय जायो बे खुसेर रोसिखौ। ओ आरो गोबां मानसि फोरानो रां आरजिगासिनो खुसेरनिफ्रायनो। गोलाम बोथोर होनोब्ला थ' गा सिबो गरम मोनोब्लाथाय एसेबाबो देहाखौ थाजिम मोननो थाखाय थान्दा लोंनो लुबैनायखौ नुनो मोनो आरो ना गोबाङानो औ बेबायदिनो लोंग्रायाबो लोंदों आरो फानग्रायाबो गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरोना नों थां औ आरो जेर खौ ओ लोंनायनि अनगाबो जोङो साहा लोङोना सिनि सिनि बानायनाय खौबो जों मिथिनो मोनो आर
औ ओ सिनिनि अनगायैबो गोबां ओ गोबां रोखोमनि नु जेरैहाय ओ गुर गुर मेथाइ
औ नों
औ बेफोरखौबो बानायनाय जायो खुसेरनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां
ओम बेनि अनगायैबो जोङो गरम बोथोरनिखौथ' सावलाय सावरायबायानो ओ गोजां बोथोरावबो ओरैनो जोङो दा थासोमलि बेफोरबायदि आबादखौबो मावनाय जायोना नोंथां ओ नोंसोरनिथिंजाय सोम्लिखौहाय माबोरै गायो बेफोरनि बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
ओ था सोमलि बुङोब्लाथ' जों थास अमलिखौ बेदर गायनाय जाया जों बिफांखौनो गायनाय जायो आरो ना थासोमलिनि औ जों जा न'आवबो गायो एसे एनला जानो थाखाय जों बै बिफांखौनो जोङो। फिसा रोखोमै गाय नानै दोन्नाय जायो आरोना बेफोरबायदिनो बेफोरनि हा खौ मोजाङै सुनानै गोजौ गोजौ खोनानै थासोमलिखौ थुनानै होयोब्लानो बियो लासैनो मोजाङै। खिलिबोनायनि उनाव जों। बियो राफोद बिफां मोनसे जानानै फैयो आरोना अब्लानो। बियो बालासिया। गुरै हायाव गायोब्ला मोजांसिन जायो आरोना बि खौ अब्ला बियो हारसिंनो बेदर थाङो आ रोना हा सिङाव। गोरा राखाव हाब्लोम। बेयो बेदर। सानख'नो हाया गुरैब्लाथाय बियो बेदर थाङो आरो ना हा
औ नोंथां।
ओ नोंथां। दा जोंना समाबो। जानानै फैबाय नोंथांजों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय। आं जा मोनथि बेफोर। नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय। नोंथांजों सावरायनानै। जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय। नोंथांनिसिं रोजा रोजा साबाय।
नोंथांनिसिमबो जोबोरैनो रोजा रोजा साबाय। खर थाबाय गोजोन्थों।
एसेनोनोसै।